हेलौ औ खोनादों नों खोनादोंना?
औ खोनादों।
दे बिदिब्ला जों दा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव रायलायनोसै ना? बिदिब्ला नोंथाङा बर'फोरनि बर' आइजोफोरनि आरो बर' हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय एसे फोरमायदो।
फोरमायदो माने मा होनो? मा होनदों?
एसे बुंनानै होदो होनदों बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनायखौहाय।
बुंनानै होदो माने मा जेनेबा बर' नालाय बिदिनोसै ट्रेडिसिनेल द्रेसा जाबाय गामसा ओमफाय आर'नाइ
औ।
बिदिनो सिख्लाफोरनिया दख'ना जोंनाथ' आरो बर'ना दख'नायानोखा नालाय। ओ आर'नाइ इनो आरो। आरो